खोनादों नै दङ ओरैनो जिरायनानै
उम नै आंबो
ए ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाहाय बाथोन
ए गोथावथार माथोहाय
उम नोंसानालाय
जोंहा ना माबासो दालि ओंख्रि ओमफाय ना बाथोन
ए सोर सोर दं न'आव
दङ गासिबो दंजोबो
उम मोजांङैनो दङ ना उम खबरफ्रा मोजां आंनाबो ओं
खबरफ्रा मोजाङानो
उम बिदिनो आंहाबो गेजेरावनो उम
ओमफ्रायो जेरावबो बेरायनो थांथाराखै
ओंहो बेरायनाया थांनायालाय थाङाखै उम
बेरायहैनांसिगोनहाय अबावबा
हो ओं
जाखां
ओं आलु बाथोन ओमफायो दालि ओमफाय मा नाम होनो मोनलाय ओमफाय गिदिरा औ
दे ओमफाय मा खालामदों होनदों
जिरायना
ए सोरबाफोर दङ नामा?
उ
ए सौर फैदों?
गामिनि मानसि। उ
एम्बु गाबसो गारदों नामा नोंसनिथिं?
औ ओम अखा हादों नामा अ। खाया मैयासो हादोंमोन दिनै हायाखै। उ
मोजाङानो
उ थाम्फै अरसोगारदों हाय जोंखै नोंसिनिखै अराखै नामा?
ओ लामायावसो जेरायदों होनबा।
ओं जि थाम्फै दंसोगारथारो।
ओम दा बायदियाव थाम्फै थाखायो दा।
ओम
माथो होनबावनो आरो।
ना गुरथाराखै नामा नोङो?
ना गुराखैहाय नै अखायानो हायाखैना जोंथिं। ओंखायनो गुरनो मोनाखै।
औ
मा होनदों खोनाफैयासैहाय।
मै आंनो गुरदोंमोन।
हा
ना गुरदोंमोना आङो मैया।
अबाहाय गुरहैनाय?
ओ बै जोंनि न' खाथिनि दैमायावनो गुरहैदों।
ए मोजां।
ओम जानो फै।
बेलाव गैनायालाय गैया।
ए बिदिसो जालायबाय होमबा।
ओम
उ
ना गुरनो फै जोंनिथिं।
ओ थांगोन र'।
उम
थांगोन र'।
उ गायखां जोब्बाय नोंस्रा?
गायखांबाय ओं
औ।
नोंसिनिथिंजाय गायखांजोबबाय नामा?
गायखांबाय जोंथिंबो।
मोजां खबरफ्रा मोजां ना?
ओं खबरा मोजांङानो नोंसिनालाय?
जोंनाबो मोजाङानो।
ए
उम
गाबोन फै जोंहानाव खान्थाल जानो।
ओं थांगोन दे